औ। हेल' नोंथां?
हेलौ औ नोंथां।
खोनादों नना?
औ नोंथां खोनागासिनो।
अ मा खालामनानै दं नोंथांङालाय?
दायोथ' आंङो जेबो खालामाखै नोंथां ओरैनो जिरायना दङ।
अ नोंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां औ नोंथांङालाय माबाफोर खालामदों नामा?
आंबो जेबो खालामाखै ओरैनो दं नोंथां।
अ।
औ आं नोंजों नोंथांजों सावरायनोसो पनद खालामनाय जादोंमोन नोंथां? आबादनि बागै आबादनि बागै सावरायनायाव आबादनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा साननानै नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा जुदि
हागोन नोंथां हागोन सावरायजागोन औ। नोंथांङा जागायजेनग्रोन ना आं बुंग्रोनो?
आं जागायजेनसै नामा नोंथां?
औ दे होमबा जागायजेनदो नोंथां।
दाथ' आबादनि खोथा रायलायदों नालाय आबादनि माबानो राय सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां? नोंस्रा आबादखौ गायखांबाय नामा माइ गायनाय जायखिजाया माइफोर?
औ नोंथां माइखौथ' गायखांबाय जोंहा।
ओरैनो माइखौ औ माइखौ नोंसोरनि थथिंजाय बान्दोनि दैजों गायो ना अखानि दैजों गायो नोंथां?
जोंनिथिंजायथ' माइखौ बान्दोनि दैयजों गायनाय जायो नोंथां।
अ मुवायाव बान्दोनि दैजों बे बान्दोखौ बान्दोखौ माबोरै खालामनाय जायो नोंथां बान्दो माने बे एसे फोरमायदो दे बान्दोनि बागै नोंथां?
बान्दोआ जाहैबाय मोनसे बे दैखौ माने थेनानै बा माबानानै लाखिनो ग्रा आरो ना बेखौ बान्दो होनना बुंङो औ माने
दैमाखौव थेनानै बिनिफ्राय गुबुन फारसेथिं बन्द दानग्लायहरनानै बे आबादफोरखौ फोथाराव लांनायनि थाखाय आरोना नोंथां औ औ औ औ औ दंबो थाफैबाय। दै लाबायग्रा दंग' औ।
औ बिदिनो ओमफ्राय दै बारा जाबाथाय बै खै दानग्लाय हरग्रा ओमफफ्राय दै खम जाबाथाय बैखौ थेना लाखि
थेना लाखिग्रा औ बै सुइस माबा बायदि ब'रट उम उम उम उम औ नोंथां। ओ दानाथ' सि दानाथ' गोदोनि बायदि बान्दो नंला गोदोथ' साफ्रा अन्थाइ माबा बस्था खोनानैसो थेनाय जायोमोना नोंथां नाथाय दानाथ' गोदान आदब जेरै दालां बायदि बानायनानै सिमेन्ट आरि लुनानै लहानि माबा माबा बानाय बानाय जाबायना नोंथां।
औ नोंथां जोंनिथिंजाय माने बै बस्था जाबनायाबो दाबो दं आरो ना। बेजोंनो माबायो औ नोंथां औ। औ बस्थायाव अन्थाइ सोनानै माने बेखौनो औ लारि लारि जाबना होथेनाय जायो आरो
साब अ बिदिखौसो बानाय नामा नोंसोरखौ अह होनबा दाबो सरखारारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनाखै होनबा ना नोंथां बि
अनसुंथाइखौ मोननायाथ मोनथ'वाखै नोंथां।
अ इयुनाव मोननो हागौ।
खोनादों दा माने एसे मावहांबाय बे खोमादां।
अ नंगौ नामा नोंथां होमबा बिदिबाथ' मोजां जाबाय ना। होनबा खस्थ' बारा गैलाय नंला आरो ना अन्थाइ जाबनाय मानाय उम
औ औ माने बिदि बस्था एरिजाबनायाव बाथाय एसे खस्थ' जायो आरो ना माने बयबो रायजोफ्रानो ज' ज'
ज'जों ओंखारनांगौ सोरबा सोलाबो सोलाबा बिनि खोथा जाहैबाय।
औ औ
दानि जुगावथ' मानसिफ्राथ' अनेक खामानि मावोना नोंथां। बेस्थ'ल' जायोना दानया।
औ
ओरैनो नोंथां नोंसिनिफ्राय माइनि अनगा मा मा मावबावोथाय नोंथां?
माइनि अनगायैथ' बे दैज्लां बोथोरावथ' माइखौल'सो मावनाय जाखायो।
बिसो गायनो आरो ओरैबो
उम बेलेग आबाद होननानै बुङोबा जेरै बिदि लेबुनि ओमफाय थालिरफोर बेफोरनि आबाद मावो आरो औवाफोर बेफोरनि
अ अ होनबानो नोंथाङा औवा औ नोंसिनाव औवा बागान दं नामा नोंथां?
औवायाथ' माने बिदि बांद्राय बागान माने एसे दं आरो न'आव ओरैनोसो सोलिनो आन्था गायना दोननाय औ नोंथां औ। दानिया माने औवानिबो गोबां आबाद मावनाय नुयोना नोंथां।
औ औ नोंथां औवाजों गोबां आबाद मावदों दाना।
ओ औवाखौ आरो गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायोना।
औ औ थारे माने औवखौ बारा जोथोन लायालासिनो दोनो आरोना बां बांसिन थारमाने बारा जोथोन लानाङा बायदि आरो जेरै थालिर गयफोरखौ बांसिन ओ बांसिन जोथोन लानांगौ नालाय ओमुनि हासार जेबोयदि गोनांथि आरो बेखौ गायनांगौल' आरो बांसिन उम।
माने बे ओमफ्राय बिदिनो से बोसोर बा नै बोसोरनि उनाव माने बेनो
ओ ओ बे बेर बुरजाय औ औ औ नोंथां।
औ माने बे आबाद मावनो थाखाय माने गोरलै आरो औवाया औ जेबो खस्थ' गैया जाहैबाय बेयाव औ नोंथांमोननिथिंबो बिदि औवा आबादफोर मावनाय जायो नामा नोंथां?
ओ जोंनिथिंबो दाना औ दाना गायोसै। गासिबो आबाद जेन लबार ग्लबारनि आबाद जेरै बोरि हाफ्राव लबार ओमफ्राय सोरबा सोरबा गय गायो सोरबा सोरबा थालिर गायो
औ
नारें लेबु बेखौ गायनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो दाथ' मो-माबा गय सिं सिं मोनसे मा होनोमोनलाय कक' चक्लेट बिफ फां होननाय ओ खक'वा बेखौ दासान्दि जोंनि गायस गायसोगारदों आरो जोंनिखै।
जोंनिथिंबो बे खख'वाखौ गायदोंआनो नोंथां।
अ बे माबा गय सिंफा औ औ। बियो गयसिं एबा साया जायगायाव बांसिन जायो होननाय खोनादों नोंथां।
साया जायगायाव जायो बेयो औ बिनि बेसेनाबो गोबाङानो खोमा।
मिथिया नोंथां आंथ' नुफेराखै मायदि बिफांखौ नुबाय ओमफ्राय
थाइया माने बिनिया एसे गोलाव गोलाव जायो आरोना ओमफ्राय बिनि सिङाव गोबां बेगर थायो।
अ बै फिसा फिसा बेगरासो जायो खोमा ने नोंथां?
खौसो माने फानो आरो औ। औ फिथाइानो नुनायाव बै केरेला फिथाइआ गोखा फिथाइया बेबायदि नुयो आरोना बिनि फिथाइखौ।
औ
औ बिदिनो बिनिखफ्राय ओमफ्राय एसे गिदिर गिदिरसिन जायो बेयो।
औ
औ
खबा
नोंथांमोननिथिंबो माइ आबादखौ मावखांबाय नामा?
ओ-जोंनि बे माइ आबादखौ गायजोबनानै सोमखोर गोथां। जाजोब्बाय गासिबो।
औ औ दानियाथ' गोबां माने माइ आबादफोरखौ एकदम सि सिगां सिगां गायोना?
औ औ नोंथां थारमाने गोदोनि समावथ' दाबो ओ-दाबो ओ-दाबायदि समावसो गायोमोन नाथाय जोंनिखि‌ बां ओम।
सिगांनि समाव
दाबो ओमफ्राय बे लेगखैजाय गायाखै ओमफ्राय जों मिथिंजाय गायबाय थारमाने। अबेबा बबेबा अबेबा जायगायाव बान्दो गैयाना नाथाय बे बान्दो गैयैआ अखाखौ अखानि दैजों। नेनानै गायो आरो बिनि थाखायनो एसे इसिनिखिजायना।
उन जायोना
उनजा उन जानानै थायो आरो ओ। ओमफ्राय जोंनिखैजा बान्दो थाबाय नालाय दैमा दै फिसाफ्रा जोंनिखिजाय एभेलेबेल औ ओ-जेराव बेेरावनो मोनो नालाय। गोसो बायदि गायनो हायो आरो ओ। दै बारा जाबाथाय बान्दोनि बान्दोखौ थेनायखौ बलायनानै हरनानै दैमाखै थांबाय। बिदि जायो आरो अबेखा हाबाथाय। उम।
औ नोंथां। आरो जोंनिथिं आरो बे हा गोजौफोर बोरिफोरावबो माने दानिया माब दोन दं खल दोना लाजोबोना पावार
औ औ पावारटिल आरो दानाथ'। दानाथ' सरखारारनि अनसुंथाइ मोननानै सलार सिस्टेमबो जाजोबबाय ना सान्दुंजोंनो बेजोंबो मानो आथिखालाव गोबां सुबिदा होबाय
औ अखाखौथ' नेनानै दानिया लामा नाय जाला माने अखाखौ बारा दाना औ
नाथाय देग्लाय बोसोराव अखाया दङ ओमफ्राय थांनाय बोसोराव नाथाय गोबां मानसिफ्रानो जोंनिखिजाय माइ मोनाखैमोन नोंथां माने दैनि दैनि आंखालाव ओ
औ गायनाय समावथ' माने औ दैयाथ' दंमोनानो गायनाय समाव बिनि उनाव दैया माने रानस्राव जाजोबदों आरोना ना गोबां हाग्राजों जाजाजोबदों माइफ्रा औ नांगौबायायदि बेगरफोरखौ मोननाय जायासै आरो माइ फिथाइफोरखौ औ औ
दैनि बिबां मोना दैनि बिबाङा मोजां मोनब्लासो बिसोरबो फिथाइआ मोजां जायो नालाय औ मोजां फसल जायो नालाय नाथाय मोनासै नालाय दैनि बिबाङा इखायनोथ' माइयाबो माइनि बिबां मोननायाबो खमायलांबाय
खमायदों ओं
उम
बिदिनो नोंथांमोननि जायगायाव माइनि अनगायै मा मा आबाद मावो होदोंमोनलाय नोंथां
ओ जोंनिथिं माबा थालिर बागान गयनि बागान नारें लेबु
थालिर बागान गय बागानफोरा दङ नामा नोंथां?
उ जोंनाव थालिरथि आरो नारेंनि बागान दं आरो
औ औ औ ओरैनो थालिर आबाद मावनो थाखाय माबायदि माने खालामनाय जायो नोंथां
ओरैनोथ' था ओ खोन्थाजागोन नोंथां ओरैनोथ' थालिर आबाद मावनो थाखाय नोंथाङा थालिरनि फुलि मोननांगोन आरो थालिर फुलि बेदर औ थालिर बेदर थालिर बेदरखौ दाल बेदरखौ सोरबा सोरबा लकेल खौ गायो सोरबा सोरबा बेलेगनि बिहुननानै गायो आरो ओ जेरै वेस्ट बेंगलफोरनिखौ बिहरनानै
औ
बेनिफ्राय थालिरखौ गायनानै बै थालिरखो सोरबा सोरबा फोसाबो आरो बै रोदाफोरखौ हाफ्रामो सोरबा सोरबा ओमफ्राय बेयाव ओ एम्फौ जायैनि थाखाय बेयाव पाउदार दं मोनसे एम्फौ बुथारग्रा थामाने हा सिङाव अनेक माबा एम्फौ एनला खानस्रिफोर थायो नालाय बेखौ जायो नालाय ओमफ्राय बेदरा सेर-सेवख'बाथाय बे बिफाङा रज'वा नालाय बेनि थाखायनो बे फाउदारखो होयो ओमफ्रायनि उनाव फुरादन होयो आरो हाखर
रन औ औ
औ औ
बिदिनो ओरैनोथ' बे थालिर आबाद मावनायाव थालिरनोबोथ' दै नांगौ जायोना नोंथां
औ औ नोंथां औ जेरै दैज्लां बोथोरावथ' नाङा गो मा होनोलाय गोजां बोथोर बै जेब्ला मेसें बोथोर समाव औ मेसें बोथोर समाव नांगौ जायो
औ औ बे ओ थालिर आबादजोंबोथ' माने गोबां मुलाम्फा मोननो हायोना नोंथां?
औ नोंथां मुलाम्फा मोननो हायो नाथाय आवगोलाव नोङो बांसि इनभेस्ट खालायग्रोनांगोन आरो बांसिन
औ माबे बोथोराव माने बे थालिरनि दामा माने बांसिन जायो नोंथां
मा होनो मोनलाय ओ ओरैनोथ' मा होनोमोनलाय बै बांगालफोरनि रजाम ना मा होनो रमजान दालाय ओ फिथाइ सामथा ओ रमाजान रजा ना मा होनो बे रमाजान बे समाव बे एयो बांसिन दाम जायोमोन आरो नाथाय देग्लाय एबा एबार एबा रिब्ला बारा दाम जानाय मोनाखै आरो बै समावबो होज थारमाने गोजां बोथ थोर समाव बिदि बे फिथाइ सामथाइफ्राथ' गुसु जायोना नोंथां
औ औ
औ बेनि थाखाय बारा बायाखै ओमफ्राय बिराद दाम जायाखै आरो बियो सिजेन लानानै सिजेन जायो आरो थालिरनि फिथाइफ्रा मा होनोमोनलाय अखमबा खमायो एखमबा बारा एखमबा खम खुनु गोथां बेसादनि बिदि माबाखौ दामखौ हमनो हाया नो नोंथां दसेनो गोजौ दसेनो गाहाय बेसेना इदि जायोनो नोंथां
फिक्स माने थि
थि सम गैया ओहो ओहो ओहो थि था थि दामाव थाबाय थाया आरो
औ औ
ओरैनोथ' दा दामा दङ नोंथां थामजौ थामजौ बाजि बिदि मोनो आरो ओ ओ बिदां मोनस याव ओ माबा बिदांबाबो आखा होनोना बैयो मोन मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा बिदि थायो नालाय फिसा फिसा बिजों बियो मास द' स्नि दाइन बिसोर थाबाथाय थामजौ बाजिनि बा बाराबो मोननो हागौ आरो नोंथाङा मोजां बा थालिरा जुदि साइस आराम नुबा ओमफ्राय नाथाय फाख्रा फाख्रि थायोना बै एम्फौ जालाबायनाय बिदिबा नैजौ फोर मोननो हागौ आरो नैजौ बाजि नैजौ बिदि मोनगोन।
औ औ औ
ओरैनोथ' थालिरनो आबाद मावनो थाखाय नोंथाङा ओ हासारनि गोनां नांगौ आरो रासायनिक हासार होयोना, बे हासा सुपार, पटास, सयेल बिदिखौ होनानै थारमाने हासारजोंसो
गोबां बिदि रासायनारि हासार बाहायनानैनो माने आबाद खौ मावनाय नुखासै आरोना नोंथां औ माने गोबां बिबांनि दिहुननो थाखाय औ
आरो नोंथां बिलाइयाव एम्फौ जानायखौ होबथानो थाखाय एम्फौनि मुलि सारजायो आरो
औ नोंथां औ
ओं नामा
दे बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोनना